नोंना
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा फ्रिनो दंना दायोे
औ दङ फ्रियैनो जिरायनानै
ए नोंथाङा फ्रियैनो दंब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
बे आयदायानो जाबाय मा दैज्लां बोथोराव माइ गायनाय जेनेबा दैज्लां बोथोराव माइखौ माआयदि गायो जेनेबा माइआ मा रो मा-मा रोखोमनि जेनेबा नोंसिनिथिं बेफोर माइफोरा माबायदि जायो बेफोरनि बागै एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
ए बिदिब्ला नोंथां एसे फोरमायना होलाय
औ ओ जोंनि ओनसोलाव दा दैलां बोथोराव माइ आबादखौ होनोब्ला जोङो बांसिनानो जोंनि नैबेयावहाय ओ फरिमल माइखौ गायनाय जायो बिनि अनगायै जोङो बैसागु बा मागोआवहाय फिथा सौराय जानो थाखाय ओ माइब्रा आरो जोसाखौ गायनाय जायो ओ जोङो माइ आबादखौ मावनो होनब्ला जोङो फासआवनो जोङो मोस ओ जोंनि ओनसोलाव दाबो मोसौजोंनो आबाद मावो मानो होनोब्ला मोसौजों आबाद मावनायखौ जोबोद ओ मोजां फिथाइ मोननाय होननानै मिथिनो मोनो आरो जोङो गाय बोबाय थानाय लेखायै जोङो ओ मोसौ आबाद जों बांसिन मोननाय लेखायै जों मोसौजों बांसिन आबाद मावनाय जायो आरो
औ
फाय जोङो फासावनो मोसौजों खारायगोना नै लायो खोथिया फोनो थाखाय।
औ
ओ खोथियाखौ जाहैबाय जोङो ओ खोथियाखौ फासआवनो जोङो बस्थायाव सोनानै
औ
खाथुमनानै जोङो फुख्रियाव बा ओ बेब फोरबायदि दै एसे गोथौआवहाय जोङो सोमनानै दोनो
औ
ओ जेब्ला जोङो सोमनाया ओ हरनैबा हर हरसे बा हरनै जाबा जों बोखांसिगोन बे ओ फुख्रिनिफ्राय जेब्ला जोङो बोखांगोन अब्ला जोङो ओ थालिर बिलाइ बनानै बा हा हायाव बा मायाव ओ बनानै जोङो जेब्ला गाजा बेरजासिम जोङो बेखौ हरसेबा हरनै बेफोरबायदि बनानै दोननाय जायो।
औ
बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला ओ खोथियाहाय ओ गाजा बेरगोन अब्ला जोङो ओम बेखौहाय ओ हालौवग्रोनानै मोजांनो मै होनानै बेखौ एवनानै जोङो एवनाया जाबोला जों बे खोथियाखौ फोनाय जायो आरो आरो जोङो खोथियाखौ मोजां जानो थाखाय फुनायावहाय एसे ओ सुबिदा जानो थाखाय जोङो बेहा बेयावहाय जोङो हासारबो होनाय जायो आरो एसे
उम जेनेबा हासारफोरा मा मा रोख खोमनि हासारखौ नोंसिनथिं होनाय जायो?
जोंनिखै दा होनाय बायदिब्ला ओ आंथ' बारा नामखौ मिथिजोबा दै खिन्थु जोंना ऐफोरबायदि जेफोर हासारा मोजां एसे अर्गेनिक बेफोरखौ होयो आरो
औ
नोंथांमोननिखै माबोरै ओ आबादखौ मावनाय जायो आरो मा मा आबादखौ मावो?
होमबा नोंथाङा खोनासं आं फोरमायनो आबाद होनब्ला थ' जोंनि थाखाय मोनस जों नागारहायि मोनसे सम्पती बायदि जेनेबा आबाद नङाब्लानो जोङो जेनबा माखौ जानानै थांना थानो बिनि जेबो राहाखौ नुहरथ'वाखै आबादानो जोंनि गिबि थांना थानायनि राहा लामा गोदो आबै आबौनि स नो मावबोदाय मावै मावै दास सिमबो दं आरो नाथाय मावनायनि आयदाफोरा एसे सोलायबोदों आरो आथिखालाव। गोदो मोसौजों बांस दिनो हाल एवोमोन इदिनो दा आथिखालावहाय मोसौनि अनगायै थेक्टर बांसिन बाहायनाय जायो जोंनिखै दिनो साफा सानैल' मोसौ सौजों हालेवनायखौ नुयो आरो जोङो गिबियाव खारायग्रोयो हाखौ बिनिफ्राय सामार बुयो ओमफाय बिनिफ फाय फोमोनो आरो सोरबा सोरबा खेनब्रैहालागै हालेवनाय जायो आरो हा लायै हा जेनेबा मोनद'आबा गिबियाव जोङो माइज्लि होननानै जेनेबा फैगोन बोसोर एबा बिदिनो आबाद जेबा बोखांनायनि सिगां दोननाय जायो आरो जोङो मायज्लि बे खौहाय हाननानै जेब्ला दैज्लां फैयो अब्ला हाननानै आ जेनेबा जावस्रोनानै एसे फोसाबनानै बस्थायाव सोयो बस्थायाव सोनानै दैयावहाय हरब्रै हरथाम हरनैफोरसो दोनो आरो फाय बिनिफाय बोखांनानै आरो खामसा दि जेनेबा खामसालि नखि अबेबा मोजां हाफोरावहाय बिदिनो एसे थान्दा माबायावहाय माबा थाइ बिलाइफोर खोबनानै फेरना दोनो आरो ओमफायो इदिनो साननैस सानथामनि उनावहाय गाजा अरो गाज गाजा अरबाथाय जोङो बिदिनो बै जाय जायगायाव फोमोननानै दोनदों बे जायगायावहाय लांनानै फोहैनाय जायो आरो जोङो ओमफाय जेब्ला खोथियाया एसे जौगोन अब्ला जोङो फुनानै आरो गायफिननाय जायो आरोना गायफि नानै जेब्ला फिथाइ थायगोन अब्ला फिथाइया जेब्ला मोनगोन अब्ला जों हानानै न' लाबनानै दोनफैयो दोनफैनानै मारा होनाय जायो आरो बिनिफाय आरो लामना नानै जावलायलायनानै हैयो मिलनिफ्राय आरो लाबोनानै जावस्रोसिगोन ओमफ्राय जावस्रनानै जावनानै माइगाबफोरा खारजोबबाथाय संनानै जासिगोन आरो बिदिनो जोङो आरो बिदिनो खालामबाय थायो आरो आबादाथ' सानफ्रामबो नांबाय थाखागौ नालाय फैगौ बोसोरनिबो दोननाय जायो जेनेबा जोंनिखै हासारा बिदिनो गोबोरखि हासार बयलार खि एम्फौ खि बिदि होनाय जायो ओमफायो रासायनिक रासायनिक हासार हाथाय फोराव मोननाया बेफोर खौ एसे खम बाहायनाय जायो आ रो गोबोरखि हासारखौ बांसिन बायनाय जायो।
औ ।
जेनेबा जोंखैहाय माइब्रा जोसा । आसु रनजित रनजितआ जोंनिथिं बांसिन गायनाय जायो रनजित माइखौ आरो रनजित माइ ब्रा होननाय दङ बेखौबो गायनाय जायो रनजित माइ ब्राया फिथा जाजायो बैसागु मागो। फिथाइखौबो मोजां रो खोमनि मोननाय जानायखाय जोङो बेखौ गायनाय जायो । बियो एसे दलहा जायगायाव बांसिन जायो बियो लेमनाय जाया बारा बेखौ एसे गोजान गोजानै सेंग्रां सेंग्राङै गायनाय जायो आरो बिनि माबाया मा होनो बिनि बिफाङा जोबोर गिदिर गिदिरैनो जायो मो जाङानो जोंखै नोंथांनि गामियावहाय गोदो आरो दानि आबाद मावनायनि गेजेराव माखासे फारागफोर नुदों नामा एबा दंफो दंबायबायो नामा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
ओ गोदो आबै आबौआ बुंनो थाङोब्ला गोदो ओ आबै आबौनि समावहाय ओ मोसौजोंनो गायबोयोमोन होननानै मिथिनाय जायो ।आरो गोदो ओ माइ गायनाय समावबो आबै आबौआ बेफोरबायदिनो ओ न'खर न'खर ओंखारलायनानै ज' ज' गायोमोन जाहैयो। ओ सावरिया सावरि बा बादालिफोर बायदि लानानै गायोमोन जाहोयो।
औ ।
दानि जुगाव थ' सावरि एफोरबायदि ओ बादालि बेफोरबायदि जानायखौथ' नुवा जोङो हाजिरा खामला लानानैसो गायनाय जायो। दानि जुगाव जेब्ला जोङो माइ खौ गायखांगोन अब्ला लासावसो जोंना बेफोरबायदि ओ हाल जांख्रा होनो बेखौ हाल जांख्राखौ लानाय जायो आरो।
औ ।
ओ बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला माइखौ गायखांगोन अब्ला जोङो ओ गायखांनोसै बा जोंनि ओ दब्लायसेयावहाय जोङो ओ खना फारसेयै जोङो बेफोरबायदिनो खोथियाजों जोङो बाख्रि फिसा बानायनाय जायो आरो जि जिहेथु जोङो बेजों बेखौनो जानानै थांनानै थायो बेनो जोंनो लामा दिन्थियो बेखौनो जोङो ओ मोनसे आबाद मावनानै जोङो जानोबो हायो बेखौ जोङो फाननोबो हायो। बेनो बेनो जोंनि थांना थानायनि लामा नालाय बेखौनो जोङो ओ बेफोरबायदिनो बाख्रि फिसा बानायनानै जाहाथे ओ माइआ मोजाङै फिथाइ जाथों आरो अरायबो बेफोरबाय दिनो आबाद मावनो हाथों होननानै जोङो बे बाख्रिखौ बानायनाय जायो आरो।
औ ।
ओ गोदोनि दिनावहाय आबै आबौआ बुंनाय बायदिब्ला गोदो एफोरबायदि ओ जेब्ला हाल जांख्रा जा ओ जायो । अ ब्ला हाब्रु फोनलायनाय दंमोननो, न'खर न'खर फैनानै हाब्रु फोनफैयोमोननो । दानि जुगावथ' जोंनाव बेफोरबायदि नुनोनो थांला
ओं नोंथांनिसिम बेफोरबायदि सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय
औ औ नोंथां थारैनो
ओं जोंनिया समाबो जाना फैबाय
औ नोंथां थारैनो
जोङो होमब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जा जानोब फोजोबनाय जासिगोन।
औ औ नोंथां उनफोराव लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामबाय नोंथांखौ।
औ दे होमबा नोंथां।
औ दे